हेलौ। खोनाबायना नोंथाङा।
औ खोनाबाय।
ओ जों दा बर'फोरनि गोदोनिफ्राय माबायदि मैहुर खालामनानै थांनानै थाबोदों बे आयदानि सायाव सावरायनो लागोन नोंथाङा मा बुं मा सानो।
अ लाजायो लाजायो। मोजांसो।
गिबियावनो आं बुंनो सानदोंदि जोंहा हान्थि होननानै हान्थि एबा मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला ओ थांनानै थानाय समाव ओ माखासे जिब जुनार ओ बुथारनानै गाव गावनि जिउखौ ओ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो उम माखासे मैहुर खालामनानै थांनानै थाबोदों बे मैहुर खालामनाय आदबखौ जोङो नायोब्ला गोबां रोखोमनि मोननो हायो नोंथांनि मिथिनाय बा दिब्ला बर'फोरा गोदो माबायदि दि मैहुर खालामबोदोंमोन।
आंनि मिथिनायाव गोदो बर'फोरा जेरै दैसायावहाय ना गुरनाय। आरो बे बेदर बायदिसिना सिखार खालायनो हाग्रायाव थांनाय। आरो बिदिनो फान बायदिसिना सानाय बायदिनि गेजेरजोंनो मैहुर खालामनानै। गाव गावसोरनि उदैखौ सुफुं
नंगौ नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा सैथो बा थ्राखौनो बुंदों।
बेफोरनि गेजेरजों बेफोर बेबायदि मुवा बेसादफोरखौहाय बिसोरो औवा आरो दंफांनि गेजेरजों बानायना लानाय जायोमोन आरो गावसोर।
नंगौ नोंथां आंनि मिथिनायाव। नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो आंबो मिथिनो हादों जेरै बायदि जोङो ना गुरनायाव मोननो हायो जेखायजों ना गुरनाय जेजों सार हैनाय ओ दै राननाय जायोबा ओ दैखौ आखाइजों सारनानै आखाइजों लोगोसे थोरसि लथा बा गामला आरिफोरखौ लानानै सारनानै बेबायदि ओ दैखौ फोरानथारनानै नाखौ हमनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालाव ओ जाय गोमालांनो हमबाय जेरै ओ ना बानखानाय। ओ बेफोरबायदि ओ नानि। नानि बिथिङाव बेफोरबायदि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो आरो उम ओ हाग्रा हाग्रायाव थांनानै ओ जिब जुनार मैहुर खालामहैनाय। बेबो जोंनि मोनसे सावरायनो गोनां आयदा होननानै आं सानो। जिब जुनारखौ बर'फोरा माबोरै मैहुर खालामबोदों होननानै नोंथाङा मिन्थियो
जिब जुनारफोरखौ आंनि साननायावहाय आं मोनदांनायाव आरो बिथांमोना गावसोरनि गावसोर थांनानै थानाय समावहाय सुफुंनो थाखाय गावसोर माबानानै माबाबोनाय जादों आरो बिनिफ्रायनो बिथांमोना मैहुरखौ खालामबोनाय जादों बिथांमोनहा हाग्रायाव थानानै गावसोरनि औवानि आइजें खालामनानै जेरै जं बायदि खालायनानै बायदि आरोखि खालामनानै मैहुर खालामनानै जादों आरो
नंगौ
ओम नोंथांनिबा ओ र' नोंथांनिबा बे जिब जुनार बिदिनो नायावहाय जेरै मैहुर खालामनायावहाय जेखाय जेखायखौ औवानिफ्राय बानायो बेखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो जेन'बा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां ओं आंनि मिथिनायाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जानो हागौ गुबुन जोंनि ओनसोलाव जानो हागौ गुबुन आं बेनि बेनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलाव जेखायखौ माबोरै बेबादि महर होनाय जायो आं बेखौ बुंनो सानो आरो नों ओ जेखाइया मोनसे औवाजों बानायजानाय औवा आरो गुना बे मोननैखौ जेखाइ बानायनायाव नांथारगौ जेरै गिबियावनो औवाखौ ओ दाननानै बेखौ सिनखावनानै फिसा फिसा खाथि सैनानै फोरानग्रो नांगौ ओ फोरान फोरानखांनायनि उनाव बे खौ ओ हेबगिरिनि गोसो बायदियै गेसेंबा गुबुं मोननै आदबजों हेबनाय जायो जेरैबायदि गेसेङा गेसेंखौ मेसें बो बोथोराव हमनाय जायो मानो होनोबा मेसें बोथोराव नाया एसेबाबो गिदिर गिदिर जायो ओ ना गुर हैनायाव हाब्रु सुनायाव जाहाथे हाब्रु आ स स गलांङो बिनि थाखाय मेसें बोथोरनि जेखायखौ गेसें हेबनाय जायो आरो दै ज्लां बोथोर समाव ओ ना फिसा फिसायाबो जाहाथे जेखाइआव हाबनानै थागोन बेखौ साननानै बिसोरो ओ जेखाइखौ गुबुं हेबनानै जायो बे जेखाइ हेबनायाव ओ बे जेखाइ हेबनायखौ बुङोब्ला बिसोरो खाथिखौ खाथि खाथि बोजाबनानै लायो आरो जेब्लानो एसे गुवार बा गिदिर हेबखाङो बेखौ मोनसे ओ जथुम्मा खालामनानै ओ खावो जेखायखौ बेबायदि खावो आरो बेजों लोगोसेनो जिखाइ खुथि हमग्रा जाहाथे गुरनायाव हमनानै ओ बोनो हायो बेबायदिनो ओ जेखायखौ महर होनाय जायो आरो ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ जों बर'फोरा गोदोयै माबायदि हाग्रा बंग्रायावहाय मैहुर खालामदोंमोन जेरै बोरला लांनानै जं लांनानै बिसोरो मा रोखोमै मा रोखोमै खालामनानै बेबाय उम ओ हाग्रायाव मैहुर खालामोमोन जेनेबा जेरै मै गावथारहैनाय अमा गावथारहैनाय बेफोरखौ दाउ गावथारहैनाय बेफोरखौ माबोरै गावथारोमोन नों नोंथाङा बुंनायसै नों ओनसोलाव माबोरै गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोदों?
जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बारा नुबो बांनाय जायासै बेखौ गोदोनि आबै आबौनि खोथानिफ्राय खोनानो मोनोमोन आरो। ओ बिसोरो ज' ज' थांनानै बोरला जं आरि बायदि ओ मुवा बेसाद लानानै एसे बिदिनो जं बोरला बेफोरखौ लानानै बिसोरो हाग्रायाव ज' ज'यै ओ थानानैहाय हानजायै थांनानै आरो हानजायै थांनानै मैहुर खालामहैनाय जायोमोन आरो।
औ।
बिदिनि गेजेरजोंनो गावसोरनि उदैखौ बिसोरो गावसोर सुफुंना लायोमोन गोदो गोदायनि दिनावहाय नि दिनावथ' बारा ओ रां रुफाजोंहाय बारा लेनदेन गैयामोन बिदिनो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो थांनानै थायोमोन। बेफोरनि गेजेरजोंनो मैहु हुर खालामनानै बिसोरो गोसो गावसोर गावनि न'खरखौहाय दायोमोन आरो खुङोमोन।
उम बे मैहुर खालामनायाव मा मा मुवा बेसादफोर लांफायोमोन होननानै नोंथाङा मिथियो?
बिदिनो मैहुर खालामनायाव बिसोरो जं ओमफाय सोर ग'न औवा उवा ग'था बोरला बोरला तिर बेफोरबायदिखौनो लांफायोमोन आरो। एसेबां मानि मुवाफोरखौ लांफानाय जायामोन बिसोरो लानो थाखाय बिदिनो ओ औवाजों बानायनाय ओ हादला हादला थुनो थाखाय बेफोरखौ लाङो खायसो बाननो थाखाय ग'न लाङोमोन जिगिदिर बिदिनो मै अमा बायदि आरिख मोनबा बेफोरबायदि बुस्थुखौ लां नाय जायोमोन आरो।
औ औ ओ बेजों लोगोसेनो आं बुंबावनो सानोजि ओ जेखौ जों आथिखालाव एसे एनै गामि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो जेरै दाव गावथारनायाव बाथुलखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जायो ओ नाथा थायो बेफोरो ओम जोंनि समनि आंखालाव लासै लासै बेफोर सावगारिया बर' समाज बे गोमालांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबायानो बा नुनो मोनबाय नोंथांनि बादिब्ला बे बर' समाजाव मैहुर खालामनाया गोमालांनाया मोजां गोहोम खोख्लैदोंना गाज्रि गोहोम होननानै नोंथाङा सानो?
गोमादलांनाया जोंनि हारिमुनि थाखायबा गाज्रि गोहोमानो गोलैदों नाथाय सोलायलांनायनि थाखायबा मोजां आरो एसे
औ माबोरै मोजां होननानै नोंथाङा फोरमायगोन।
माने आजिखालिनि जोंनि ग्लबेलाायजेसननि जुगावहाय समनि थासारिजों बेफोरो लासै लासै सोलायलांदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो ओ मोजां होननानै बुङोब्ला मानोना जोंहा आथिख खालावहाय ओ मुवा बेसाद जानायखौ जोङो जों रां रुफाजोंनो बायनानै मोनजोबखायो। नि थाखायनो बैफोर खालाम नाङा जोंङो जोंनि मिथिंगायाव थानाय जिब जुनारफोरखौबो आथिखालनि मुगायाव संरैखा खालामनानै दोननांगौ जायो। बिनि थाखाय मोजां मान ना बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि मिथिंगाया गोग्गो आरो गेरेमसा महर लायो आरो
औ ओ नोंथांनि बुंनायावनो आङो बुंदेरबावनो सानदोंदि ओ जोङो मिथिंगायाव थाग्रा मोनसे हारि अदेबानि गासै सुबुं माहारियानो मिथिंगायाव थानो मोजां मोनो। बेै मिथिंगायावखालि बेल' सुबुं माहारियाल' थानो मोजां मोना उहु अदेबानि सुबुं माहारिया थायालाबसिनो जिब जुनार दाउमा दाउसा ओ गासैखौबो जायो नाथाय गोदो गोदायनि समाव जोङो नुनो मोनोमोन जे उम मानसिया जिब जुनार आरिफोरखौ मैहुर खालामनानै जानायखौ। नाथाय बेफोरो आथ थिखालाव अदेबानि बि ओ गोमालांबाय होननानै जों नोंथाङा बुंदोंबा जोङो सावरायनो हायो आरो बे गोमालांनाया आंनि बायदिब्ला बर' समाजाव उम मोनसे जौगानाय थासारिखौ लानानै फैदों होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओ मैहुर खालामनाया हाग्रानि जिब जुनार जानाया जोंनि थाखाय मोनसे गनायथावथावना आखु नङा होननानै जों बुंनो हायो अदेबानि बिसोरबो थांनानै थानो मोजां मोनो सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो मोजां मोनो बे समावनो जुदि सुबुं माहारिया उम बिस जिब जुनार आरिखौ बुथारनानै जायोब्ला उ हाग्रा बंग्राया जोब स्रां लांगोन ओ बि बेफोरबायदि जोङो थासारिखौ मोनदांनो हायो सुबुं माहारिया जेब्लानिफ्रायनो जौगाबोदों अब्लानिफ्रायनो ओ जिब जुनार जानायाबो जिब जुनार मैहुर खालामनानै जानायाबो जोंनि था जोंनिफ्राय गोमालांदों आङो बे गोमालांनायखौ जोंनि बर' हारिया मोनसे दावगानायनि नेेरसोन होननानै बुंनो सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो नोंथांनि मिथिनायाव बा ओ आं बुंनो सानदों आरो नोंथांनि मिथिनायावब्ला मैहुर खालामनायाव नोंथाङा औवाजों बानायनाय मा मा मुवा बेसादखौ मोननो हायो माने
औ मैहुर खालामनायाव मैहुर खालामनायाव औ बे सादजों माने औवाजों बानायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो जेखायखौ जेखायखौ नों गुदि लानो हायो। उम बेजों लोगोसे बे ओ जेखायखौ बायो गुरनाययाव आरो बेजों लोगोसेनो ओ खबाइ हेबनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे सेन खखा ओ बायदि रोखोमनि मोनो आरो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन होननो हागौ अब्लाबो उ जोंनि ओनसोलाव सेन खखा जेखाइ बेफोरखौनो औवाजों बानायनानै ओ ना ना हमनायाव अदेबानि ना मैहुर खालामनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनो आरो। नोंथांनि बादिब्ला नोंथांनि बादिब्ला दंफांजों बानायनाय माबाफोर ना हमनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोर दङ नामा?
दंफांजों बाहायनाय ना हमनायाव मुङा बेसादथ' नुनाय जायाखै आथिखालनि मुगायाव नुनाय आनो जायाखेर बांसिन औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ आदा आरो अम खायसेखौ माबाजोंबो बानायनाय जायोना नोंथा जेरै जेरैबायदि जंफोर बे दाथुआरि माखासे मुवाफोर
जे जों माने गोफार खालामनो थाखाय बेखौ -खौ दाथु होननानै बे दानाय जायो आरो बिनि गेजेरजों गोफार खालामनानै जाहाथे -थे जुनारफोरखौ माबानो मैहुर खालामनायावहाय गोरलैसिन जानो हायो आरो।
औ-औ अम गोदोनि समाव जोङो बेखौनो खोनानानै बायदिब्ला औवा अन्थाय- अन्थाइखौनो बानायो होननानै खोनायोमोन नामा होन
खोनादों। दोंमोन ओं।
औ नाथाय आथिखालाव औ नाथाय आथिखालावथ' बहुदो अन्थाइजों बानायनो हाबावनो आथिखाल होननानै बुङोब्लाथ' सुबुं माहारिया गासैबो मावनो बानाय थाबैनो मोननो हानाय बेफोरखौसो नागिरो नङा होमबा? जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांदों दहाय गासैबो गासैखौबो फैसाजों बायबानो मोनो अब्ला मानो मैहुर खालामबावनो बेफोरबायदि होननानै। अम अब्लाथ' बेफोर खौ नायोब्ला जोङो माबोरैथ' एसेबांमाने खस्थ' खालामनानै अन्थाइजों जों बायनानै लानो। अ बेफोरो गासिबो हाथाय बाजारावनो बानायखानानै दिहुनखानानै ओंखारो बेफोरखौनो बायनानै सुबुं माहारिया मैहुर खालामनांगौबा मैहुर खालामहैयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां बिनि गेजेरजों आथिखालावहाय मैहुर खालामनायाव आं गोबां हारिमुनि मोनसे दोरोङारि हाबाफारि हाग्रानि जिब- जुनार अनजिमा लाखिनाय आरो सोरबिथिं खान्थि रैखा खालामनाय आरो दिदोमथि बांहोनायनि थांखिया आयेनारि हेंथा आरो संरैखाथि होनाय नाजानायनि सिङाव जानानै फैयो आरो।
नंगौ -नंगौ -नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्रा